खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि नो- नोंथांनिसिम गाहाम बाव हामलायनाय बावहरनाय थाबाय
ओ ओ बिदिब्ला अखानि सायाव सावरायनोसै आरोना नोंथां
औ औ सावरायजायो नोंथां
औ बिदिब्ला आं फोरमायगोरनोसै नोंथां
दे
अ अ अखा होनोब्ला थ' जों मिथिखायो ओ अखाया दैज्लां समावहाय बांसिन हानाय जायो आरो अखाया जोंनि थाखाय गोनांथार मानोना अखाखौ जोंनो नांगौ अखाखौ माइ गायनो थाखायबो नांगौ जायो ओ अखा नङाब्ला गायनो हाया आरो जोंनो अखाखौ बायदिसिना मैगं-थाइगं गायनायावबो नांगौ जायो आरो ओ बे फोर दैमा दैसा बिलो बेफोराव ज' जाहैयो आरो ओ जोबोर गारहरनाय जायो ओ थ दैया गुंले जायो आरो ओ बेफोर बादि दैयाव गारनो नाङा लेथ्रा बुस्थुफोरखौ ओ जोंना अखाया बिफां लाइफां बेफोरावबो नांगौ जायो ओ दैखौ जों दैखौहाय दंखल एबा खुङायावबो मोननाय जायो आरो ओ अखा आरो दै मोननैयाबो मोननैबो एखेयानो जों दंखल एबा खुङानिफ्राय मोननाय दैखौ जों लोंनाय जायो नाथाय गुबुन गुबुन जायगायावहाय दंखल एबा खुङाखौ मोननाय जाया बिसोरो दैमानि निजोरा दैखौबो लोंनाय जायो आरो बांसिनानो जायगा लाना जायगा दैनि बिराद प्रब्लेम जायो जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जायगा लाना जायगा बिराद खस्थ' जायो दैनि जों दैखौहाय जोथोनै लाखिनांगौ ओ जा एसे थानायखौनो दैया जोंनि सानफ्रोमबोनि थाखाय गोनां ओ जों दै खौ सानफ्रोमबो लोंनाय जायो ओ जों दै नङाब्ला थांना थानो हाया ओम दैखौ जों देहायाव थोजासे नांगौ जायो जोंनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय दैया जोंनि थाखाय गोनांथार ओ दैखौ जों सामफ्रोमबो लोङोब्ला जोंनि देहाया गोग्गो थायो आरो थाजिम जायो ओ गासिबो खामानियावनो दैया गोनांथार जेरै जानाय लोंनाय मैगं थाइगं गायनाय जेरावबो दैनि गोनांथि ओ दै नङाब्लानो जाया दैखौ हायोब्ला जों फुदुंनानैसो लोंनांगौ आरो बे दंखलनि दैया गिरु जानो नागिरो बेनिखायनो सरनानै लोंनांगौ जायो आरो जोंना खुङा एबा दैखरनि दैया साबसिन जायो गेरु गैया जायो आरो मानो बेयाव अखानि दैयासो जमा जायो सानफ्रोमबो थोजासे बिबांनि गोग्गो दै लोंनांगौ
औ दैखौ गोदौ होनानै गुसु गुसु जानायनि उनाव ओम फिल्टार खालामनानै गोग्गो खालामनानै लानो हायो ओ दैया जोंनि जानाय आदारखौ हजम एबा दोगोन खालामनायाव मदद खालामो आरो बिगुरखौ थाजिम खालामना लाखियो ओ जोंनि देहानि नाङै मुवाफोरखौ गोलोमदै आरो हासुदै महरै गगारनायाव मदद खालामो ओ बें कुमब्रा जिंखा आरो मैगं थाइगंफोर आरो कमला तरमुस नारें कमला खुसेर फिथाइफोराव गोबां बिबांनि दै थायो आरो बेफोरबायदि मैगं थाइगं आरो फिथाइ सामथाइफोरखौ जायोब्ला देहाया गुसु आरो थाजिम जाना थायो आरो अ हाथायाव बायनानै मोननाय गुसु दैफोरा सावस्रिनि थाखाय बांद्राय मुलाम्फा फा गोनां नङा बेनि सोलायै जों न'आव मोजां मोजां जां बायना लोंजायो बानायना लोंजायो जेरै कार्जि लेबु आथिया बायदिसिना न'आवनो बानायना दैखौ लों नांगौ सानफ्रोमबो जोंनि आदारनि फारिलाइयाव नांगौ बिबांनि सिनि प्रटिन मेजेम भिटामिन आरो दै थानाया गोनां आरो बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय
दा नोंथां अखानि सोमोन्दै बुङोब्ला थ' अखाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथार दा
अ
अखा गैयाब्लानो जोंनिया सोलिनाय नङामोन जों सानफ्रोमबो जिउ खुंनाय जेरै जों सरासनस्रा जिउ खुङो दिनै दा जों बेबायदि सरासन सनस्रा जिउखौ जों खुंलांनो हानाय नङामोन आरो दा जेरै जों नायोब्ला जोंनियावथ' सानफ्रोमबो माने मोनफ्रोमबो बोथोरावनो माने जोंना बोसोरफ्रोमबो मोनसे बोथोराव जोंना अखा हायो दा बे अखा हानायनि जाउनावनो जों जोंनिया बिलाइफोरा दंफाङाव बिलाइफोरा खिलिफिनो दा बेनिफ्राय जोंनिया मेसें बोथोराव जोंनिया माने हाफोरा रानस्राव जालांजोबो जायनि जााहोनाव जोंना दंफां लाइफांफोरनि बिलाइफोराबो गोबां सिरियो खायफा खायफा बिफांफोराथ' थैलायलाङो दा बेबायदि बेयाव जुदि जोंनिया मेसें बोथोर जोबखांनायनि उनाव जुदि अखा हायामोनब्ला दा बे बिफांफोरा थांखां फिननोनो हानाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
अखा हानायनि थाखायसो बेफोरो थांनानै दं दिनैसिमबो आ रो आरो जोंनो अक्सिजेन होगासिनो बिसोरो बिफांफोरा
औ
दा जों जुदि जोंनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन जायगाखौ जुदि नायहर ब्ला जोङो नुयो जि जेरै बालाहामाफोरावथ' अखा हाया नङा होमबा नोंथां दा बेबायदि अखा हायैनि थाखायनोथ' बेफोरबायदि बाला हामाफोरा सोमजिनानै दङ
औ
दा बेखौनो नायनानै जों बुंनो हायो जि अखाजोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो दा आरो नोंथाङा बुंबावनाय बायदि जेरै दा जोङो आबाद मावनो थाखाय माइ गायनो थाखाय जोंनो अखाखौ नांगौ दा जोंनिया अखा अखा खा हायाबाथ' जों माइ गायनो हानाय नोङामोन दा जेरै सामफ्राम जेरै जोङो माबेबा मोनसे बोथोराव माबा मोनसे बोसोराव जुदि मोजाङै अखा हायाब्लानोथ' जोङो गोबां जेंना नुजानायखौ नुनो मोनो जेरै आबादारि फोरा समाव समाव मायखौनो गायनो हाया खायफा खायफाया जेरै एसेल' बहायनानै लायो बेबायदि माइ माइ गायनो थाखाय आरो खायफा खायफाया ओ बिलोफोरखौ थेनानैसो ओ मा होनो दैखौ सोयो आरो दा जु दि बेयावबो जुदि अखायानो हायाबा जों बोरै बिलोफोरखौ बिलोफोरावबोथ' माने दैमा दैसाफोरावबोथ' बवानिफ्राय दै दै फायनो जायो नोङा होमबा?
औ औ
दा बेनिखायनो जोंनि थाखाय अखाया जोबोर गोनांथार आरो दा अखायाबो ओ मा होनो गाज्रिबो थायो जेरै दारिमिन बांद्राय दारिमिन गोनां जायगाफोराव जेरै उखुन्दैफोरा अख्रां सायाव ओ गोरोबफैनानै बिनिफ्राय
ओ नेट्रास अक्साइद बायदिफोरा बारजों गोरोबफ्लेनानै बेफोरो बारखौ गुबुंले खालामो आरो जोंनिया एसिद अखा बायदिफोर हाहोयो आरो दा बि ओ एसिड अखाफोर हाबा जोंनि थाखाय जोबोर खहा गोनां जायो। बेफोर एसिड अखाफोरा जोंनि आबाद फोथारफोरखौबो ओ फोजोबस्रांनो हायो लोगोसे जोंनि बिफां लाइफांफोरखौबो ओ फोजोबनो हायो आरो। बेनिखायनो दारिमिनफोरखौ एसे जोङो खम खालामोबा मोजां जायो आरो बेफोरो जोंनि अखाफोरखौ गुबुं होयोना दाथ' जोङो गोदान टेक्न'लजिनि मुगायावथ' जोङो नायनो थाङोब्ला जोङो बिगियाननि जुगाव अखाफोरखौबो माने ओ बिगियाननि जों बिगियाननि हेफाजाबजों जोङो ओ आर्टिफिसियेल रेन होननाय जोङो बानायनोबो हानाय जालांबाय आरो ओरैबायदि जोंनिया दावगालांबाय
अ
जोंनि जोंनि जुगा ओरैबायदि दावगाबाय जि जोङो ओ जों मानसिफोरानो गावनो अखा बानायनो हानाय जालाय लांबाय आरो दा बैफोरबायदिया इयुनफोरावथ' ओरैनो सरासनस्रा जालांगोन बायदिखौ जों मोनलाङो आरो दा जोङो आरो ओ अखानि दैखौ जयै जों संरैखा खालामनाय होननानै जों मोनसे ओ दङ जेरै जोङो जुदि खायफा खायफा जायगायाव जुदि जों हा सिङाव जुदि मोजां बिबांनि जोङो हा दै नाब्ला बिदियाव जोङो अखानि दैफोरखौ जोङो जमा खालामनानै जेनेबा जोङो माव अखाया गोलैनायखौ जोङो बेखौ ओरैनो बोहैगारलांनो होआलासिनो जों बेखौ मोनसे जायगायाव ज' खालामना दोननाय जायो आरो आरो बेखौनो बायदि दा बेबायदि खालामनाय हुदा या जोंनि जायगायाव सरासनस्रा नङाब्लाबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेफोरो सरासनस्रा आरो गुबुन जायगाफोरा जेरै राजस्थानफ्राव जाय जायगायाव अखानि बिबाङा खम बेफोर जायगायावनो बेफोरबायदि आदबफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बिसोरो आरो सानफ्रोमबोनि सरासनस्रा खामानिफोरखौ मावनानै थोब्ला थोब्ले माब्ले जायो नालाय बिसोर बेबायदि आदबफोरखौ मा मावो आरो। दा आं नुयो जोंनि जायगाफोरावबो आबादारिफोरा खायसे खायसेया दैनि जेंनाजों मोगा मोगि जायो बिसोर माने दै संरैखा खालामनाय आदब खायदाफोरखौ आजावनानै बा गाहाम जागोन आरो जेरै आबाद फोथारफोराव इसोरो हा सिङाव दै जमा जानाय माने मोनसे आदब बानायोबा जेरै अखानि दैफोरखौ दैसाबो दै बोहैलांगारनो बेखौ माने मोनसे दैखर बायदि जावनानै माने बेयाव अखा दैैया हारसिङाव हाबैनायनि खालामब्ला एसे आरो अब्लानिया बेखौ माने हासिं निफ्राय दैखौ बोखाङोब्लाबो एसेबां जेंना जानाय नङा इयुनाव दा नोंथां जोंना समाबो जाहैबाय नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय मोनबाय उनफोराव लोगो मोन फिनसिगोन नोंथां गोजोनथों
थाबाय नोंथांनिसिम अ